औ। दे बुंदो
दे मा मा जायगायाव बेरायहैखो बहा बहा आलासि जाहैखो?
उम आलासिथ' जाया आलासि जानो बायो दख' दानिया
आलासि बेरायनायसो जायो माथ माब्लाबा माब्लाबा आलासिथ' जायानो दानिया बांसिनानो बायो माथो आलासि जानो
बायो आंबो
जोंनि जा जोंनि लकेल जागा होनबा ओ दारागाव पिकनिक स्पट खाना जाग्रा जायगा सुक्कि जेरै बगामाथि बेफोराव गिदिंनो थांबाय आरोना नों सिनायगोनना सिनाया जागाखौलाय
आं बिराद थांनो लुबैना दंलै बेफोर जायगायाव बिराद मोजां मोनो आं।
नोङो फैफेरगोनना फैमाराखै
माने खोनानानै आरो खोनानानै मानसिफोरा बिराद थाङोना औ इफोर
हो
थांनो लुगैयो होनदों बिरादनो रोंनि खाथि जायाना
औ गोजान जायोना गोजान जायोना
जोंनि खाथि जायाना औ।
दाथ' जाया सोंनाथ'ला इयाव खिन्थु बेलेगावसो सोंनांसिगोन आरोना एकस्रानो जा देनेबा ओमफ्राय नोंलाय फैगोना फैया जाखो गाखोनो दिनैलाय
ओं। थांफेराखै आं थांफेराखै थाङाखै थांफेराखै अ थांगोन एसे उनाव थांसिगोन।
ए दे दे दे होनबा नों माबा जागा गिदोंखो नोंसोरनिखो
आं जोंनिथिंथ' बारा गोजानाव बेरायाखै बिदिनो तेजपुर गुवाहाटी इसिबां सिम बेरायदों आरो ओमफाय नोंसिनि साइडाव क'क्राझारसिम थां दों
आ ओ नोंलाय गुवा टि हा
मा होनदों
बबे जायगायाव बेरायफै गुवाहाटीआव बबे जायगा बेरायफैनाय गुवाहाटीयाव बबे जायगायाव बेरायफैनाय
गवाटीयाव ओरै चिटि हस्पिटालाव
मायाव
खोनादों
दे बुंनाय
बयसिम थांदों गुवाहाटीयाव लागैसिम थांदों
मा हस मा मा होनदों हस्पिटाल ना मा होनदोंमोन नोङो
ओं ओं ओं जिएम सि हस्पिटालाआ
अ जि एन्टि सोरखौबा लाबोदोंमोन नामा नोङो ओ दानि खोननायाखैमोन सोरखौबा लाबोदोंमोन नामा दे ओमफफ्राय ओरैनो गुवाहाटियाव मा मा जायगायाव बेरायना थांनाय नाय ए इनि
मा आं जायगाफोरनि नामखौ बावहोबायहाय जायगा नामफोरखौ बावजोबबाय आं बेफोराव
मायाव
एसे बावबाय
इ बोसोरावनो ना औ
औ थुथावजेनथुइन्थि
मोजाङानो ओ गुवाहाटियाव फैबालाय बे साइन्स मिउजियामफोरखौ नायफैनांगौ बेनिफ्राय ओइजों पार्ददोंना ब्रह्मपत्र रिभार फ्रन्ट होननाय ओमफ्राय सिरियाखाना सिराखानाफोर सिराखाना नायबाय
उम पारदों एउ खाथियावदों दैमा जिंआव हेलौ
पार्कआव औ माबा आंङो मा मा होनो आङो माबानि मा होनो टेलरिनि इन्टारभिउ होनो थांदोंमोन ना बावसो नायबोदों
थेलर दा
हो गुवाहाटियानो जादोंमोन बावबाय एखौबो नामा हा खोनादोंना?